औ खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलाय हरनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ
औ दा जों माने गामियारि सुबुंफोरा माबोरै जिउ खुङो माबोरै माने रांखावरि आरजियो बेफोरनि बागै माने बोरै संसारखौ जाबोनाय बि फोरनि बागै एसे सावरायलायनो सानदों आरो ना।
नोंगौ नोंथां सावरायजागोन।
औ गोदोथ' जोंनि आबौ आबै आं एबा बिमा बिफा बेफोरो माने जेखाइ खबाइ खबाइ बायदिसिना मोसौ बोरमा बिदिनो आबाद मावनानै बायदिसिना मैगं थाइगं आबाद मावना मैगं थाइगं नागिरना फानना जाबोदों नङा होनबासै?
औ नंगौ।
औ दा जोंनि गोदोनि आबै आबौमोना मा मा राहा लामाजों जिउ खुंबोदों बिथां बिनि बागै नोंथ थाङा एसे फोरमायनो हागोन ना आंनो?
औ बुंनो हागोन। जोङो बुंनो हायो गोदो गोद गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि आबौ आबै बा आजै आजौनि समनिफ्राय जोंनि बर' हारिया गोबांथार बेबायदिनो माखासे थांना थानायनि राहा लामाफोरखौ खालामनानै बेबायदिनो संसार जाबोदोंमोन जेरैहाय जोङो बुंनो हायो जोंनि बर' हारिनि थाखैय बा जोंनि बर' हारिनि संसार जानायनि गुबै राहा होननानै बुङोब्ला जों आबादखौनो बांसिनै गोनांथारै जोङो बुंनो हायो। जोंनि आबै आबौ बा गोदोनि आजै आजौफोरा बांसिनै आबादावनो बेबायदिनो सम होसोबनानै बा आबादखौनो मावसोमनानै बेबायदि जोंनि बर' हारिया जाबोदों जेरैहाय माइ आबादफोर मावनानै गोबां बेबायदिनो ओ रायजो जाबोदों आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बुंनो हायो जेरैहाय दाव अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन राहा लामाफोर लानानै जोंनि बर' हारिया बेबायदि संसार जाबोदों। जेरै जोङो जोंनि आबै आबौफोरनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो। गोदोनि समावहाय बिथांमोना बेबायदिनो फुं बा सोरांनायनि सिगांनो बिथांमोना दुब्लियाव थांनानै बेबायदि खेथिफोर आबाद फोर मावनो थाखाय बेबायदि माखासे खामानिफोर मावहैयोमोन जेरैहाय सिगांनि समाव बेबायदि हालेवनो थाखाय ट्रेक्टरफोर गैयामोन। बिसोरो सिगांनि समावहाय मानसि मानसियानो मोसौ बेबायदि मानै जोंहाय बेबायदि हालफोरखौ होयोमोन बा हालेवोमोन जेरै जोङो बुंनो हायो ओ नांगोल जुंगाल बेफोरजोंनो बेबायदि आबाद मावनानै बेबायदि हाफोरखौ गुरै खालामनानैहाय माइ गायनाय खोथिया फोनाय जोङो बेफोरखौ जोंनि आबै आबौनि समनिफ्राय मोननो हायो। आरो बेखौ दाबो जोंनि गेजेराव मावबाय थानाय जादों आरो बेखौ ओ नांगोलजों जुदियावबो जोङो दायो हालेवला नाथाय जोङो बेबायदि ट्रेक्टरजों हालेवनानै दासिमबो आबाद मावनानै जोंनि बर' हारिया जाबोगासिनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा बेबायदिनो जोंनि बर' हारियाव बांसिनै संसार जानायनि साफ्रोमनिबो न'खराव जोङो मोनफ्रोमबो न'खराव जोङो मोननो हागोन अमा फिसिनाय दिनै बयबो अमा फिसिनानै जोंनि बर' हारिया बेबायदि संसार जाबोदों आरो अमा फिसिनानै बेबायदि गोबांथां गोबांथार रांखावरिफोर आरजिनानै गावनि नखरखौ बेबायदि बेंनो हादों बा गावनि नखरखौ गोजौ लामा फारसे बेबायदि फोजौलांनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों ।नोंथाङा आरोबाव माबाफोर बुंनो सानोब्ला बे समाव बुंनो हागोन।
औ नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो
औ।
औ जों बुंनाय बाय बुंनो थाङोब्ला माने नख'रफ्रोमबो नख'रावनो अमाखौ बांसिन फिनाय नुयो । आरो बोरमा मोसौ बे खौ बांसिन फिसिनाय नुयो दा जों एसे जौगाबोबाय नालाय बर' फोराबो दानिया अमा फार्म लायो बोरमा फार्म बानायो मोसौ फाराम माने इद बिदिनो मानै माथाम फिसा खालामनानै फानो बेफोराव जों रांखावरि बिबाङाव माने जोबोद दौगानो जौगानो हादों आरो माने बि बेफोरदि न'आवनो फिसिनानै
खोनादों ना?
औ खोनादों। आरो बेफोरबायदिनो अमाफोरखौ फिसिनो थाखाय जों गुन्दैफोरखौ न'नि माइनिफ्रायनो मोनो नङा होनबायसै माइनि बेबायदिनो जोंहा बेफोरखौ फिसिनो हाबाथाय मोजां आरो जोंनि गोरिबफोरनि थाखाय मोज मोजां बोरमाफोरखौ जों माने गुंनोलसो नांगौ दोस्लायनो लायनो। आरो अखाफोर हाबाथाय ओ गाम्बारि बिलाइ बिदिनो बायदिसिना दुमब्रु बिलाइ खरमें बिलाइ बेफोरखौ होना होफैनांगौ। बेफोरजोंनो माने जोंहा बोरमाफोर फिसिबाथ' बुंनो थाङोब्ला थाइसेबो रां नाङा जोङो बेफोरदिनो हाग्रा बेफोरदिनो बंग्रा बिदिनो बुथुमनानै हो फैनानै फिसिनो हायो आरो बोरमा फोरा बोसोरावनो मानै फिसा होयो ।
औ।
औ बेफोरखौ जों माने फिसिनानै लोब लोब लानानै बोरमा माने माबा फाराम बानायनानै माने रां खावरि बिथिङाव जोबोर माने गोजौ फारसे दावगानो हायो बेखौ आं नुहुरो आरो। आरो फारसे बेराफारसेथिं बुङोब्ला जोंनि बर'फोराथ' गोबां गामियावनो ओ सेरेब जुमाय बेफोरखौ मावो नङा होमबा? औ बेफोरजोंबो सेम सेरेब जोमाय मावनानैबो जों रां खामायो।
ओम नोंथाङा बुंनो हागोन नामा सेरेपखौ माबायदि बानाय यो बिनि सोमोन्दै
औ सेरेपखौ बानायनो थाखाय जों फास्टावनो माइरं लाग्रोनांगोन। माइरंखौ लानानै जोङो ओंखाम संनांगोन। माने ओंखाम बायदियानो एख एखे सङो प्रसेसआ एखेआनो सुनानै जोङो संबाय। संखांनायनि उनाव जोङो ओ एमाव होननाय मोनसे माने जिरादखौ होनांगौ आरो बेयाव एमावखौ बानायनो थाख थाखाय जोङो मोखोना बिलाइ, बिदिनो आनारस बिलाइ बिदिनो थालि ओ खान्थाल बिलाइ बेफोरखौ माने बिदि बायदिसिना बुथुमनानै देयो आरो अनाव अनाव होफानानै माने माइरंआव होफानै देयो। देनायनि उनाव बेयाव फोरान माने दैखांनानै जों गथा गथा सिथबो बे गथा गथाखौ जोङो थामसो उनाव जों माने न' सिङाव दोनो बिनि उनाव जों फोरानो। बे फोराननायखौ जों एमाव होननाय जायो। बे एमावखौ उनाव जों बै जोमाय जायखौ जों ओंखाम सङो बे ओंखामाव जोङो खान्थायाव संखांनायनि उनाव जोङो थास' बिलाइ गोदोनियाथ' बै थास'आव माना खुसु ना मा थास' बेयाव बांसिन खुरननाय जायोमोन जोमायखौ।
औ
दानि दिनाव प्लास्टिकआव नुयो बांसिन। सोरबा सोरबा दालाफोरावबो फुर'नो। बिदिनो माने गावनि गोसो बायदि माने गाव जियाव मोजां मोनो बेयाव माबायो आरो कुरनोम ओंखामखौ ओंखामखौ खुरन्नायनि उनाव जों बे एमावखौ माने इ ओंखामा गुसु जाबाथाय सिख्लेना होयो। माने एमावखौ गुन्दै बानायनानै ल गायो। लगायखांनायनि उनाव जों मोजाङै खान्थाफोराव सोना दोनो बा खायसे खायसेफोरा बाल्थिंआव सोना दोनो। बिनि नो गोजो गरम बोथ खौ बुंनो थाङोब्ला जोमाया सान्थामफोरावनो लोंजानाय जाहैयो आरो गोजां बोथोराव खमैबो ह तासेफोर नांगौ जोमै गोरा जानो थाखाय बे जोमाय खौ जोङो खायसे खायसेफोरा जोमायैनो फानो माने जोमाय संखायो। आरो खायसे खायसेफोरा सेरेब बाननाय जायो। बे जोमायखौ जों ओ सेरेप बानायनोबा खमैबो हप्तासेसो उनाव जोङो सेरेप बानायनो थाखाय ओ दै होनाय जायो। बे जोमायाव। दै बाल्थिंसे बेफोरबायदि माने जोमायनि जखाखौ नायनानै जों दैखौ होयो । होनानै उनाव खान्थायाव ओ बिदिन इदि आइजें माने होग्रा दंना मोन्थाम आइजें इदिनो नामखौ गोसोआव फैयासै बिफोरदिनो माने ओ दाबोर आरि सायावथ' दाबोर होयो दै होनो थाखाय बिनि गेजेराव माबा होयोमोन। नामखौ गोसोआव फैयासै। बेफोरबायदिनो होनानै औ सावनाय जायो आरो।
औ बेबायदिनो जोंनि बर' हारिया बानायनानै जायो नङा होमबा? औ आरो जोङो औ औ आरो जोङो बुंनो हाबावो ना? जेनेबा जोङो जेरे सेरेब सावनानै बा फाननानै जायो। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव जोंनि बर' हारिया आबादानो गोबांथार बेबायदि जौगानायखौबो जोङो नुनो मोनो नङा होनबा? सिगाङावहाय जोंनि बर हारिया बेबायदिनो माइल'सो आबाद मावोमोन नाथाय दानि जुगाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ गाव जानो थाखाय गावनो मावनानै बेबायदि जानो हायो जेरैहाय माइनि अनगायै माखासे माखासे गोबांथार बानलुफोरबाबो जोङो न'आवनो गायनानै दिहुनो जेरै आलु थास' बिलाहि हि बेबायदिनो गुबुन गुबुन आबाद फोर जेरै जुखाम आरो खुसेर बेफोर गासैखौबो जोंनि बर'फोरा गाव गावनो गावनो मावनानै दिहुनो आरो बेबायदिनो संसार जाबोदों बेल' नङा आबाद मावनायल' नङा जौ संनायल' नङा बा अमा फिसिनायल' नङा बेजोंनो लोगोसे जोंनि बर' हारिया माखासे बेबायदि आइजोफोरा गोबांथार बेफार फालांगि खालामनानैबो गाव गावनि न'खरखौ बेंगासिनो नङा होनबा आरो बेजोंनो लोगोसे बेबायदिनो गोबाङा गारि गुराफोर सालनानै बेबायदिबो जोंनि बर' हारिया बेबायदि संसार जाबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों
औ
आरो जों बुंनो हायोब्ला सिगांनि मावनानै जानाय दानि मावनानै जानाय जोंनि बर' हारिया गोबांथार बेबायदि जौगाबोबाय आरो जौगानानै दायो जोंनि न'खर न'खरफोरा गोबांथार बेबायदि एसेब्लाबो गोजौ थाखोआव फैबाय आरो गोबाङा बेबायदिनो साख्रिफोर मावग्रा जोंनि गेजेराव ओंखारबोबाय बेजोंनो लोगोसे गेदेर गेदेर बेबायदि इन्डास्ट्रिफोर जोंनि बर' हारिनि बा बर' समाजनि सुबुंफोरनि गेजेराव बेबायदि ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोनबाय अब्ला जोङो दिनै मोनथिनो हाबाय जोंनि बर'फोरा माबायदियै संसार जायो बा मा मा मावनानै सं सार जायो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायबाय नङा होनबा अब्ला बे समाव जोङो ओ ओ बे बर' हारिनि ओ मावनानै जानाय बा बर' हारिया माबोरै थांनानै थायो बा मा मावनानै जायो बेनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जोङो एसेयावनो दोनथनोसै
औ गोजोन्थों एसेनोसै